खोनादोंना नोंथां?
हेल'
नोंथाङा खोनादोंना?
हेल' हेल'।
हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
औ खोनादों नोंथां बुं दे। नोंथाङा खोनादों ना?
एसे गिदिर गिदिर रायलाय
फ्रि दंना नोंथाङा दा?
हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
ओ ओ खोनादों दे
नोंथाङा फ्रि दंना दा?
औ दङ नोंथां
अ आं नोंथांजों ओ जेरै जोंनि सानफ्रामबोनि जिउनि माने डैलि लाइफनि सोमोन्दै माने नोंथांजों आं सावरायनो सानदोंमोन
औ नोंथाङा सालायनांगोन
अ जेरै जोंनि डैलि लाइफ होननानैथ' मिथिखायो जों सानफ्रामबो माने सि फुं सिखार सिखारजेननायनिफ्राय जेरै उन्दुजासिम मा मा खामानि मावो जेरै बेफोरबो जोंनि लाइफनि खामानिफोर होननानै मिथिनाय जायो बेफोरबायदिनो जेरै ओ आं सानफ्रामबोनि सानफ्रामबो जिउआव एबा डैलि लाइफआव मा मा मावो बेखौ आं नोंथांनि सिगाङावसो फोरमायनो सानदों
औ नंगौ
ओ बिदिनो आङो फुङाव थाब सिखारनानैहाय फुंनि माने थाब सिखारनानै माने फुंनि बाजियावनो सिखारनानै आं मर्नि ववाक खालामनो थाङो बेफोरबायदिनो मनि वाक खालामनायजों लोगोसे मर्निं वाक खालामनाय जायो लोगोसे युगा फोरखौबो खालामनाय जायो मानोना बेफोर एनो मरनिं अवाक आरो युगा खालामनायनि गेजेरजों जोंनि देहा देहाफोरा मोजाङै थायो आरो साननाय हनायफोरा मोजां जायो नोंथाङा खोनादोंना बेबायदिनो युगा बेबायदिनो मोन खालामखांनायनि उनावहाय आङो रुमावहाय फैनानैहाय माने दुगैस्रां लोबस्रां खालामनाय जायो दुगैस्रां लोबस्रां खालामखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदिनो ओ दै लोंनाय जायो बेखनो मानोना मानसिया देहायाव दै लोंनायाबो जोबोद गोनां दै लोङबासो जोंनि थाया मान मोजाङै थायो बेफोरबादिनो ओ लोंनानैहाय आङोहाय आं गावनि माने बिजाबखौ फरायनो लानाय जायो। मानोना बिजाब फरायनायाबो जिउआव जोबोद गोनांथि दङ
उम बेफोरबायदिनो फरायनायाबो जोबोद गोनांथि बेनि थाखायनो फरायनाय जायो बेबायदिनो फरायखांनायनि उनावहाय आङो दसे ओ रेस्ट लानाय जायो मानोना मानसिनि जिउआव माने रेस लानायाबो जोबोद गोनांथि बिफोरबाय दिनो रेसट लाखांनायनि उनावहाय आङो ओ जों जाग्रा आदारखौ दाइन थामजि रिंगायाव माने फुंनि जाग्रा आदारखौ दाइन थामजि रिंगायाव जानाय जायो बेफोरबायदिनो जाखां लोंखां आं बेफोरबायदिनो फरायनो लाखिनाय जाबावो आरो फरायखांनानै बेफोरबायदिनो सानसौफु जायो अब्लाना सानसौफुनि जानाय आदारफोर जांनाय जायो जाखांनानै आं दसे माने ओ रेस लानाय जायो आरो बेफोरबायदिनोहाय रेस ला खांनानै जेब्ला बेलासि जायो अब्लानो आङो लोगोफोरजोंहाय दखानावहाय माने साहा हेरि बेफोरनो लोंनो थांनाय जायो मानोना लोगोफोरजों बेफोरबायदिनो थांनायाबो जो बोद गोनांथि मानोना लोगोफोरजों थालांनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां खोथा बाथ्राखौ मोनथिनो मोननाय जायो बिनि थाखायनो आङो लोगोफोरजों ओंखारलाङो।
औ नोंथां
बेफोरबायदिनो लोगोफोरजों ओंखारलखांनानै ओंखारलांनानै साहा एरि लोंनानै खोथा बथ्रा राय नानै आङो जेब्ला स्नि थामजि रिंगा जायो अब्ला आं हस्टेलाव हाबफैफिननाय जायो आरो माने आंनि थाग्रा जायगायाव फैफिननाय जायो। बेफोरबायदिनो फैफिननानै आङो आथिं मोखां सुखांनानै आंनि फरायनो लानाय जा बिजाबखौ आङो नायफि नाय जायो बेफोरबायदिनो नायफिनखांनानै गु रिंगा जाब्लाथाय आङो जोंनि मोनानि मोनानि आदारखौ होनाय जायो। अब्लाना मोनानि आदारखौ जानाय जायो आरो बेफोरबायदिनो आरोबाव बिजाबखौ आं नायफिन नाय जायो बिजाबखौ नायफिननानै बेफोरबायदिनो जेब्ला जिनै थामजि रिंगा जायो अब्ला आङो ओ उन्दुनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि दैडेलि लाइफनि सोमोन्दै एसे औ दे
आंङो आंनि दैलि लाइफ लाइफनि सोमोन्दै फोरमायनो लानाय जादों आङो फुङाव सिखारनानै फुंनि बा बाजियाव सिखारनानैहाय सिखारनानै मरनिं वार्कआव हेलौ नोंथां खोनादोंना
हेलौ नोंथां
नोंथांङा खोनादोंना
नोंथाङा गोबारै बुंनो हागोन नामा एसे
औ आङो फुङाव फुंनिबा बाजियाव फुंनि बा बाजियावनो सिखारनानै फुंनि थाबायनाय
ओंखारनायजों लोगोसे आङो माखासे यगाबो खालामो
औ नंगौ नोंथां
बेबायदि य'गा खालामोब्ला माने देहाया मोजाङै थायो। आरो ओ देहा माखासे माने दैेहायाव थानाय जेंनाफोराबो खारो आरो गोसो आरो खर'आव मेलेमा थानाय माखासे गिलिर बिबानफोरखौबो जेरै जों मोनफायो। ओमफ्राय बेबायदिनो जेब्ला खारखां माखां खारखांनानै जेला आङो था बायखांनानै जेब्ला आ फैयो फैखांनानै
फैखांनानै दुगैसां आरि सां फुंनि जामुं जायो जेरै सान बिस्कुत मिथाय बायदिसिना जायो बिनि उनाव हाय दसे बिजाब फरायो बिनि उनाव बिजाब फरायो। दसे गोबाव बिजाब फरायखांनायनि उनाव आङो ओ गु बाजिसोआवहाय फुंनि जाग्रा माने जों जा जाग्रा आदारखौ जायो।
नोंथाङा एसे गोबारै बुंनो हागोन नामा?
ओ नोंथां बुंनो हागोन दे ओ‌ जेब्ला आङो फुंनि जाग्रा हेल'
औ
ओ जेब्ला आङो फुंनि जाग्रा आदारखौ जाखाङो अब्ला बिनि उनाव आं दसे जिरायनानै मानो होनबा जाग्रा आदार जाखांनायनि उनावनो ओ लोगो लोगो बिजाबफोर फरायोब्ला देहायाव एसे उसुबिदा जायो बेनिखायनो आङो ओ जि मिनिटसो बा जिबा मिनिटसो जिरायनायनि उनाव ओ बिजाब फरायफिनो। बिनि उनावहाय हेल' नोंथांआ खोनादोंना? हेल' हेल' हेल' नोंथांआ खोना नोंथां? खोनादों ना?
नोंथाङा एसे गोबारै बुंनो हागोन नामा? माने मोजाङै खोनानो मोननाय जायाखै।
अ' बुंनो हागोन दे नोंथां।
जेब्ला आङो फुंनि जाग्रा आदारखौ जाखाङो बिनि उनाव आङो हेल
औ।
नोंथाङा खोनादों ना? हेल' हेल' हेल' नोंथां।
जेब्ला आङो फुंनि जाग्रा आदारखौ जाखाङो बेनि उनाव आङो ओ द-दसे जिरायखांनानै बा ओ जि जिबा मिनिटसो जिरायनानै इनि उनाव
बिजाब फरायफिनो बिनि उनाव बिजाब फरायखांनायनि उनाव दसे गोबाव बिजाब फरायखांनायनि उनाव जेला सानजौफु जायो अब्ला ओ सानजौफुनि जाग्रा आदारखौ जायो ओ जिनै जिनै थामजि मिनिटसोआव बिनि उनाव जाग्रा आदार जाखां जाखांनायनि उनाव बा दसे जिरायबावनानै बा दसे ओ थाबायग्ला थाबायग्लायखांनायनि उनावहाय
औ नोंगौ नोंथां।
दु-दुगैखां आरिखां माने दसे जिरायनायनि उनावहाय बिजाबखौ फरायफिनो। ओमफाय बिनि उनाव आङो
मोसा फरायखांनायनि उनाव जेब्ला बेलासि जायो ओ था-थाम थामजि एबा ब्रैजि ओ ब्रै ओ ब्रै बाजि जा जायो अब्ला आङो बाहेरायावहाय माने थाबायनो ओंखारो मानो होनोबा बेलासिनि मा होनो गुसु सुदेम बारखौ लायोब्ला देहाया थाजिम जायो आरो माने गोसोआनो मोज मेलेमफोराबो रेजें मोनो होननानै उम बुंनाय दङ' बेनिखायनो बेलासिनि बार जानो थाखाय आङो ओंखारो ओमफाय ओंखारखां
ओंखारो बे ओंखारनायावहाय लोगोफोरजोंबो ओ रायलानाय जायो थाबायनाय जायो बायदिसिना खोथा बाथ्रानि सायाव सावरायनाय जायो बेजों लोगोसे
बेजों लोगोसे ओ जेब्ला लोगोफोरजों ओंखार थांनानै एबा बेलासियाव थाबायखांनायनि उनावहाय
पग्रामखौ नोंथां अ
बा बाजि थामजि मिनिटआवहाय न'आव फैफिनो जेब्ला आं थाग्रा जायगायाव फैफिनो अब्ला बेनि उनाव आङो आथिं आखाइ सुखांनानै ओ बिजाब फरायफिननाय जायो बिजाब फराय मोजां दसे फरायखांनायनि उनाव आङो मोनानि जाग्रा आदारखौ जायो गु बाजि थामजि मिनिटसोआव बेनि उनावहाय जेब्ला गु बाजि थामजि मिनिट जआव जाखांनायनि उनाव जाग्रा जाखांनायनि उनाव दसे जि जिबा मिनिटसो जिराय जिरायनानै ओ बिनि उनाव ओम
बिजाब फरायफिनो बिजाब दसे गोबाव फरायखांनायनि उनावहाय जेब्ला ओ जिनै बाजि बा जिनै थामजि बाजि जायो अब्ला आङो उन्दुयो बेबादि
बेबायदिनो आंनि सानफ्रोमबोनि माबाया ओ सानफ्रोमबोनि जा ओ सोलिनांगौ खान्थि बियो सोलि बिदिनो सोलिबाय थायो। दा नोंथां दा नोंथा नोंथाङा नोंथांनि दैलि लाइफआवहाय ओ जानाय लोंनायखौ माबोरै जायो बेखौ माने एसेसो फोरमायनो हागोन नामा?
ओ नोंथां मोजाङै खोनायाखै एसे गोबारै बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा नोंथांनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जानाय लों नायखौ माबायदि जायो?
अ बेफोरबायदिनो आंनि साम थारमानि ओ जिउआव जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला आङो जा बेफोरबायदि फुङावहाय ओ बेफोरबायदिनो साहा बिस्कुटखौनो लोंनाय जानाय जायो।
औ नोंथां।
बेखायनो अनजालुआ आंनि जे
उम।
जेब्ला ओ बिदिनो फुङाव गिबि खियाव माने बिदिनो साहा बिस्कुटखौनो जानाय लोंनाय जायो। बिनि उनावहाय आं ओंखामखौ बांसिन जानाय जायो आरो।
ओमफाय आरो
दे अब्ला जोंनि नोंथां दि न'नि सावरायनायखौ एसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।